अ हेल' औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनाव नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलफोराव बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनानै जौगानाय जौगानायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' हारियाव बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा फि सिनानै जिउ खुंबा खुंबोगासिनो दङ नोंथां ओ बेबायदिनो ओ आथिखालावबो आथिखालनि सुबुंफोराबो गोबां दाउ अमा फिसिनानै बेबायदि बिदिनो जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों नोंथां ओ बेबायदिनो आथिखालाव ओ बेबायदिनो अमाफोरखौ जोङो गलार खालामनानै बेबायदिनो गिदोर गिदोर बेबायदिनो माखासे जे अमाजों फिनानै बेबायदिनो ओ फिसिनानै बेबायदिनो अमाखौ जोङो बिमा खालामनानै फिसा हो फिसा फिसा फिसा होनाय खालामनानै जोङो मा बेखौ जोङो अमानि फिसाखौ जोङो ओ बेबायदिनो फाननानै गोबां रां मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोन्दों नोंथां औ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव अमाखौ ओ बेबायदि बिबायनो ओ बेबायदिनो माखासे माखासे फिसि फिसिनानै बयबो न'खराव माखासे फिसिनानै बेबायदिनो बे बेफारिफोरनो फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथां ओ बेनि अनगायैबो नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां दाउ - दाउ फिसिनानै सुबुंफोराबो जिउ खुंदों ओ जायनि जाउनाव जोंनि न'खराव साफ्रोमनिबो जोंनि ओनसोलाव गोबां दाउ गलार जोङो नुनो मोनबोदों न'खर- न'खर
औ नंगौ नोंथां
जोङो दाउ दाउफोरखौ जोङो माखासे फिसिनानै बेबायदिनो हाथाय बाजाराव ओ फाननानै नोंथां बेबायदिनो गोबां ओ गोबां मुलाम्फा लानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो नोंथां ओ दाउ अमाफोरखौ जोङो बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव बा जोंना गारि - मथरजों थांनानै गोजान गोजान जायगायाव ओ बेफार - फालांगि खालामनानै गोबां बेसेन राङाव फाननानै जोङो गोबां मुलाम्फा लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथां ओ आथिखालावथ' नोंथां दाउ अमाफोरनि दाउ अमा बेदरनि दामाबो गोबां जानानै फैबाय नालाय नोंथां ओ गोदो- गोदायथ' बेफोरबायदि ओ गैयामोन नालाय नोंथां गोदोनि गोदोनि दिनावथ' गोबां खममोन दाउ अमानि बेसेनाबो ओ बेनिखायनो आथिखालाव जुगाबो सो सोलायबाय नालाय नोंथाङा बिगियानारि जुग जाबाय बेनिखायनो गासिबो मुवा बेसे नि दामाबो गोबां जाबाय जोंना बेनिखायनो नोंथां ओ दाउ, अमाफोरखौ ओ बेबाय जोंनि बर' समाजावल' नङा नोंथां ओ आथिखालाव जोङो गुबुन हारिखौ खौ जोङो फिसिनानै बेबायदिनो जोङो संसार जानाय जोङो नुनो मोनदों नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां ओ दाउ अमाखौ जोङो बेबायदिनो उम दाउ- दाउखौ जोङो बेबायदिनो न'आवबो जानो हायो जेरै जोंनो आलासि दुमसि फैयोब्ला उम बेबायदिनो जोङो दाउ अमाखौ बेबायदिनो बुथारनानै जों जानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
बेबायदिनो नोंथां अमाफोरखौथ' जोङो ओ हाबाफोराव बा कासफोराव जोङो होनाय नुनो मोनो जोंना अमा नङाब्लानो जोंना हा हाबा बा कासा खुंजाया होननाय बायदि जायो नोंथां बेबायनो जोंनि ओ जोंनि नि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो हाबा बा कास फोरावबो जोङो अमा बेदरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां ओ बेबायदिनो नों थां अमा, दाउ फिसिनानै गोबां रां खामायबोदों आरो उम - उम बर' सुबुंफोरा गावबा गावनि नांगौ जानाय ओ मुवा बेसादफोरखौ ओ सु थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो गथ'फोरनो जा नांगौ औ खरसा बेफोरखौ जोङो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जोङो गोबां ओ बेबायदिनो सुंथानो हायो आरो नोंथां
औ - औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै ओ जिउ खुंनाय दङ नामा नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जों अमाखौ अमा बिमाखौ जों मा माबै माबा गाहाम लानानै जों बेनिफ्राय मा जि मा जिनै बेबायदि फि फिसा मोननो हायो। बेनिफ्राय जों बेखौ हाथायाव लांनानै गोबां राङाव फानहैनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अमानि आदार महरै जों गुन दै गुन्दै अफ्रि बेफोरबायदिफोरखौ होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नों
बेनिफ्राय जों दाउफोरखौबो गोबां बिमा लानानै एबा बिदै बिदै गहोनानै फिसा गोबां जिनै जिथाम फिसा खा जाहोनानै जों बेखौ ला गोज लाटइनि गुदुंआव दोननानै जोङो बेखौ गोदिर खालामनानै जों बेखौ हाथायाव फाननो लांनानै गोबां रां सांग्रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ थारैनो सैथो ओ नोंथां ओ आ थिखालावथ' गोबां जोंनि दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै गोबां सुबुङानो जिउ खुंबोगासिनो बेबायदिनो गोदो गोदायथ' जोंना दाउ अमाफोरखौ गोदोनि सुबुंफोराबो गोबां लायोमोन नङा। हेनबा नोंथां बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोर आ गोबां लायोबाबो ओ बेबायदिनो जोङो खम बेसेनाव फाननायखौ जोङो ओ मिथिनो मोनदों बेबायदिनो गोबां दाउ अमाफोर खौ खम बेसेनाव फानोमोन गोदोनि सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायावबो लांथिनोबो जोंना गोदोनि सुबुंफोरा गानो थाखाय गारि मथराबो गैयामोन नालाय नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
गोबां आंखाल जायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो आथिं आथिंजों थाबायनानैनो बि बिसोरो खाथि खालानि हाथाय बाजारखौ जायोमोन आरो नों थां बेबायदिनो ओ गोदो गोदाय गोजान गोजान जायगायावबो लांथिंनो हायैनि थाखायनो दाउ अमाफोरखौ फिसिब्लाबो ए से खमावनो होनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों नोंथां ओ आथिखालावथ' बेफोरबायदि ओ दाउ अमाफोरनि दामाबो बुरजा जाबाय नालाय बेनिखायनो गोबां दाउ अमा फिसिबाबो जोंना गोबां आदाराव गोबां रां बेसेन थाङो नङा होमबा नों थां औ बिनिखायनो जोंना दाउ अमानि दामाबो गोबां जाबाय। ओ मासे अमायावथ' नोंथां मोजाङै फिसियोब्लाथ' जों मासे अमायाव थामजि रोजाखौ जोङो मोनखा यो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो। फिसा फिसा फिसा होनाय अमाखौ जोङो फिसाखौ जोङो फानोबाथ' बेबायदिनो जोंना ओ ब्रैजि रोजा राङा फैखायो। बेबायदिनो जोङो दाउ अमा फाननानै जोङो गावबा गावनि जिउ खौ जोङो मोजाङै खुंलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आ रो। नोंथां नोंथां आथिखालावथ' जोङो अमा दाउफोरखौ जोङो बेबायदिनो टाउन सहरनि हटेलफोराव हटेलफोराव नो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो होनायखौ ओ बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि अमा दाउखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो। ओ ओ अमाखौथ' जों आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो जायो आरो बेबायदिनो गुबुन हारिनि सुबुं सुबुंफोराबो अमाखौसो गोबां मोजां मोननायखौ जोङो नुनो मोनबोदों नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो अमा दाउफोरखौ बेबायदि हटेलफोराव एबा बेबायदिनो गोदोर गोदोर हटेलफोराव होनानै गोबां दामाव फाननानै जोङो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदि बिदिनो ओ दाउ अमाखौ ओ फिसिनानै ओ बेबायदि बिदिनो बेफार फालांगि खालामनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
औ नुनो मोनदों नों
औ नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि बर' हारियाल' नङा जोंनि बर' हारिफोरखौ नुनानै गुबुन हारिफोराबो अमानि फाराम दावनि फाराम खालामनाय जाबाय। बेबायदिनो जों गोबां गोबां बे गुबुन गुबुन हारिखौबो बेबायदि फिसिनानै जों जौगानायखौ नुनो मोन्दों।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो बर' आइजो जोफोरखौ गोबां गथ'फोरनि फरायनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जेरैहाय बिजाबफोरखौ जों बेफोरखौ बायना होनायफोरखौ जों नु नुनो मोन्दों।
औ नंगौ नोंथां औ।
जों दानि जुगाव जों दाउ अमा फिसिनानै जों जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो जों आरो इयुनावबो फिसिलांबाय थागोन होनना फिसिलांबाय थानायखौ नुनो मोनगोन होननानै जों सानो आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो बेफोरबायदि इयुनावबो जालां जागोनखौ नोंथाङा
औ औ नोंथां औ बेबायदिनो ओ जोंनि दाउ अमा बोरमाखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो फिसिबो फिसिबोखाबाय थायो नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनाया जोंना गोदो ओ गोदो गोदायनो सोलिबोगा सोलिबोबाय थानाय ना नालाय नों थां आथिखालावबो बा इयुनावबो जोंना बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनायखौ जोंङो उम त्साह उमबो जोंनि बर' समाजाव फिसिलांबाय थागोन होननाय आसा आसा खालामो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो बे बेलेग उम ओं खामानिनि अनगायैबो जोंना दाउ अमा फिसिनायावबो जोंना गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो गोबां गि ओ गोबां अमा फिसिनानै जोङो गोबां बुजा माखासे जोङो बोसोरसेयावनो फाननानै गोबां मुलाम्फा बा रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बा रां खामायनो हायो नोंथां ओ बेनिखायनो ओ बेबायदि दाउ अमा फिसिनानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदि नो गोबां ओ गोबां रां दोनथु मनायखौबो जोङो नुनो मोनो जायखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानै बुंनाय जायो नोंथां ओ बेयाव जोङो गोबां रां खामायनानै ओ बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै फाननानै रां खामायनानै बेयाव जोङो रां दोनथुमना जमा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ।
औ-औ बेबायदिनो नोंथां दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो बेबायदि दिनो फिसिलांबाय थागोन होननानै ओ आथिखालनि सुबुंफोरखौबो आसा खालामना। हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां। बेबायदिनो दाउ अमाफोर दाउ अमाफोरखौथ' जोङो बेबायदिनो ओ ओ बेबायदि दाउ अमाफोराथ' जोंना गुबुन गुबुन ओ जाथोनि दङ नङा होमबा नोंथां ओ जोंना बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो लकेल लकेल अमा बा जोंना सालानि जायखौ जोङो बिगुर गुफुर थायो नोंथां बेफोरबायदि अमाफोरखौबो फिसिनानै जोंना मा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां औ नोंथां जोंनाथ' बिदिब्ला समा जाना होबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि सावरायनायखौ बिखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ-औ
औ नोंथां औ